औब्रा नोंथां
दा नोंथाङा मा खामबाय दङ'
आङो दङ' नै ओरैनो दंथ'यो
अ औ दा नोंथाङा ओरैनो दङ'ब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदा लाना सावरायनो हाथ'मोन ना?
औ हागोन दे हागोन नोंथां
दा होमबा आं आयदाखौ फोरमायनोसै आयदाया जाहैबाय ओ दंफां लाइफां दा ओ दंफां लाइफाङा ओ जों सुबुं माहारि बा जोंनि मिथिंगानि थाखाय बेसेबां खामानियाव गोनां बा दंफां लाइफांनिफ्राय जों माबायदि बानजायनाय मोनो ओ दंफां लाइफाङा जोंनो मा मा होयो? नोंथाङा बेनि सेरसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ होगोन नोंथां
दे फोरमाय
जोंहाथ' जोंहाथ' बिफां लाइफां होनाथ' मिथिखायोनो जोंहा जोंनि जिउनि दिनै प्रिथिबियाव आरो जोंनि जिउआरारिफोरनि थाखाय माने बयनिख्रुइबो गोनांथार जों बिफां लाइफां जों बुंनांगोन बिफां लाइफां गैयाब्ला माने जोंबो गैयाखौनो बुंजायो जेनेबा जों बि फां लाइफांनिफ्राय हां लानो थाखाय जों अक्सिजेन मोनो आरो आरो बिफां लाइफांफोराबो जोंनि जिहेतु हां लानानै हगारनाय जि गेस कार्बन डाइ अक्साइद बेफोरखौबो बिफांफोरा सोबनानै लायो आरो आरो बारमणडलाव बिदुंखौबो खोब मोजां रोखोमनि माने जों थानो सुबिदा जै माने बिफां लाइफाङा बानायनानै होयो आरो जों थानो हानाय बायदि खोब सिदेमाफोर बिदिनो थान्दा बेफोरबायदि बानायना होयो बिफां लाइफांफ्राबो आरो
औ
माने बिफां लाइफाङा माने साननि सोरां बिखान्थिनि हेफाजाबाव माने बारमणडलनिफ्राय कार्बन दडाइ अक्साइदफोरखौ माने गेसफोरखौ सोबनानै लायो आरो बिफां लाइफाङा अक्सिजेनजोंनो बेफोरबायदिनो हगारना हायो जों जायखौ हांलायो आरोना आरो बिदिनो बिफां लाइफाङा बारमणडलाव माने बिदुं केेम्परेजारफोरखौ माने खोब मदेल माने मोजांथियै लाखिनायाव मदद खालामो आरो माने जों थानो थाखाय सुबिदा बायदि बेफां लाइफाङा मदद खालामो आरो जों थानायाव आरो बिदिनो बिफां लाइफाङा हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बेफोरबो जिउआरिनि थाखाय माने थाग्रा फुलि हिसाबै मदद खालामो आरो बे जिउआारिफोरनि थाखाय माने जिब जुनारफोरनि थाखायबो जेनेबा हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफां बेफोराव मैदेर मोसौ मैसा दाउ जुनार खोब एम्फौ एनला गासिबो थाजोबो आरो माने बिसोरनि थाग्रा ख थाग्रा खुलि हिसाबै माने बिफां लाइफांयाबो बानायनानै होयो आरो इसोरनि थाखाय आरो बिदिनो आदार जगायनानैबो होयो बिफां लाइफाङा जेरखम नालाय फिथाइ सामथाय जिब जुनारफोराब' जिब जुनारानो जा बेलेग दावउमा दावउसाफोरानो जा माने फिथाइ सामथायाइफोर जानानै थायो गांसोफोर जा थायो बिफां लाइफांफ्राबो जिब-जुनार फोरनि आदार बानायनानै होयो फिथाइ सामथायाइखौ जानानै बिसोरबा माने थानानै थायो थिग बेदि बेबायदिनो जोंनोबो नांगौ जानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौबो बिफां लाइफांनिफ्राय जों मोननो हायो आरो थिग बेफोरबादिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला फांसे बिफां रबट बिफांखौनो हमनो हागोन जों जेनेबा रबद बिफनिफ्राय आथा दिहुननानै आथाखौ गोबां खामानियाव जों बाहायो जे हमना ला जों सानफ्रामबो सोलिबो जानाय लुबाय थानाय मथरनि साखा थायार बानायनायफ्राव खोब हेफाजाब होआ आरो रब' दंफाङआबो थिग बेबायदिनो लाइफांफ्रा जोंनि जिउआव माने गोबां मुवा बेसादाव माने हेफाजाब होयो माने लाइफां बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जों मुवा बेसादखौ जों बानायनानै लानो हायो आरो आरो थिफबायादिनो बिदिनो माखासे मुलि बिफांफोर थायो। बिफां लाइफांनि गेजेरावबो जों माने मुलिफोर औ थायो आरो जेनेबा हमना निम बिफां थुलसि बेफोरबायदिनो आरो एल'बेरा बेफोरबायदि माने मुलि बिफां फोरबो जों मिथिंगानिफ्राय माने मोननो हायो बेफोरखौबो जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो ओ मोननो हायो आरो मुलि बानायनायाव माने खोब बिसोरखौबो मोनफानाय जायो आरो बेफोर नि हेफाजाब जों मुलिफोरखौ दिहुननो मानि माने जोंनि देह मोदोम देहाफ्राव बेमार आजारफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय मुलि बानायनायाव बेफोरनि रोसिफोरखौबो एसे एसे होफा नाय जायो आरो बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो आरो बिदिनो जोंहा माने न'खराव नांगौ जानाय जेने हमना ला टेबोल सियार आरो न' गंसे बानायनायावबो माने दंफांफोरनिफ्रायनो जों बाथामफोर थखथाफोर दिहुननानै जों न'फोर लुनो हायो टेबोलफोर बानायनानै लानो हायो। जिराय जिरायग्रा सियार जोंनि सामफ्रामबोनि जिउआव जिरायग्रा सियार जेनबा हमना ला गंसे न'खराव ओंखामफोर जानो थाखाय सियारफोर नांगौ जायो नालाय सियारफोरफोरखौ बानायनानै माने बिफां लाइफांनिफ्रायनो जों मोननो हायो आरो आरो बिदिनो इडास्ट्रिफ्रावबो माने बिफां लाइफांनि खोब दंसै आरो जेनेबा हमना ला फांसे- फांसेथ' नङा साहा बागानफोराव हमना ला जों साहा बागाननिफ्राय बिजौखौ खानानै इनडास्ट्रियाव हरो आरो साहा इनडासट्रिफ्राय माने बेबायादिनो मिनारेलफोर लगायदेरनानै जों साफात माने पेकेटव जो नानै-नानै दैथायहरो जायखौ जों साहा फुुंदुंनानै लोङो बेफोरबायदिखौ गोबां सुबिदाफोर
सुबिदाफोर बिफां लाइफांनिफ्राय ओ मोननो हायो।
आरो बिफांनि रोदाफ्रा माने दैमा सेरफ्राव गायनानै दोनोब्लाबो माने बिफांनि रोदाफ्रा खोब हाखौ मोजाङै रो माने गोरायै लाखियो जेनबा दैज्लां बोथोरथ' जोंहा गोबां अखाफोर हायो अखाफोर हायोबा जोंहा दैबानाफोर जायो दैबाना जा नै जानानै माने हाफोरखौ खुरखानो थाखाय माने दैमानि दै-दैया जेब्ला गोसोयै बुहैगोन अब्ला हाफ्रा खुरख्रा जागोन अब्ला जों माने बिफां लाइफांफोरखौ दैमा दैसाफ्राव जिं जिङाव गायना दोनोबा माने दंफांफोरनि रोदाफ्रा खोब माने हाखौ मोजाङै रो रोद गोरायै माने लाखिनायावबो मदद होयो आरो स' दायो नोंथाङा बेफोरनि बागै बिफां लाइफांनि बागै एसे ओ रोंगौथि दंबा नोंथाङा बुंनानै होनो हागोन नोंथां
औ ओ नोंथाङा ओ जोबोर मोजां बाथ्राखौनो फोरमायबाय। दा आङो बिफां लाइफांनि सायाव एसे सुंदयै बुंनोसै दा बिफां लाइफाङा आदारखो माबायदि बुथुमो बेनि सायाव आं फोरमायसै दा गुबैयै बिफां फां फोरा ओ गावनि आदारखो गावनो बानायना लानो हायो ओस सोरां बिजिरखौ दानायनि हेफाजाबै दा जिहेथु लाइफांनि गोबां बिलाइफोरा सोमखोर सेरेब थायो नालाय बे सोमखोर से जिथु ओ बेवहाय क्लर'फिल थायो दा लाइफांफोरा क्लर'फिल थानायखायनो ओ बि सोरो गावनि आदारखौ गावनो ओ सोरां नि हेफाजाबाव औ बिसोरो ओ सोरां बिजिर दानानै बानायना लाना हायो आरो दा बे सोरां बिजिरख' दानायाव लाइफांनो कार्बन डाइ अक साइडनि गोनांथि जायो दा बेखायनो बेयो कार्बन डाइ अक्साइड खो ओ आबहावायाव गोसारना थानायखो सोबनानै लायो दा बेजों लोगोसे लाइफांनो गोबां नाइट्रजेन बा बायदिसिना खनि संख्रि दै बायदिनि गोनांथि जायो दा बे ओ सोरां बिजिरखौ दानायावनो गोनांथि जानाय दैखौ लाइफाङा ओ रोदा नि हेफाजाब हायाव गलिना थानाय दैफोरखो सोबनानै लायो बेनिफ्राय सोरां बिजिरख' दानो थाखाय बेयो दैथाय हरो बेनि उनाव ओ बिलाइयाव सोरां बिजिरख' दानाया जायो दा बे सोरां बिजिरख' दानायाव औ जाफुं अक्सिजेन गेस ओंखारो बे अक्सिजेन गेस लाइफाङा बिलाइ गुदुंजों ओज हगार हरो दा बे अक्सिजेनखो बेनिफाय जिब जुनारा लानो हायो आरो दा बेनिफ्राय बिदिनो फिसा-फिसा रोदानि हेफाजाबै जिहेतु खनि संख्रि बायदि जि हारि बेफोरो लाइफाङा हायाव गलायना थानायनिफ्राय सेबखांनानै लायो दा ओ मा होनो ओ लाइफाङाव ओ मोननै दैथायग्रा बिदाम होयो मोनसेया जाबाय आदार दैथायग्रा आरो मोनसेया जाबाय दै दैथायग्रा दा लाइफाङाव बे मोननै दैथायग्रा बिदामा जाबाय जायलेम आरो फ्लयेम दा बि बिदिनो लाइफाङा गावनि आदार गावनो बानायना लानो हायो लोगोसे लाइफाङाव जिथु मा होनो माब्लाबा माब्लाबा नाङै दैफोरा लाइफाङा जिहेथु दै सोबना लायो नालाय बे नाङै दै फोरा माब्लाबा माब्लाबा बिलाइ गुदुंजों खफ' महरै ओंखारलाङो आरो दा बेफोरबायदिनो लाइफाङा गावनि मा होनो देहा माने सोलेर सिङाव बा गावनि बिदामनि सिङाव बेफोरबायदि खामानि मावो दा बे बेफोरबायदि खामानि मावनानै लाइफाङा गावनि आदारखौ गावनो बानायना लानो हायो आरो दा खायसे ओरैबायदि लाइफां दोङो फिसा फिसा लाइफां जायफोरा क्लर'फिल थाया दा बे क्लर'फिल थायि खायसे खायसे लाइफांफोरा गुबुना बानायखानाय आदार बा मालायनि सायाव सोनारनानै थांनानै थायो। दा बिसोरखो जोङो बियाद लाइफां होननानैबो बुंनो हायो दा बिदिन्थि बायदि जोङो कुसुकाता बालेर बिबु दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा बेफोरनि बिलाइफोरा गोमो हां हां जायो बेयाव जिहेथु सोमखोर गाबनि नङा नङा नालाय बेनिखायनो बेफोर लाइफाङाव क्लर'फिल थाया।
दा बेफोरबायदि गोबां लाइफां दङ आरो जायफोरा गावनि आदार गावनो बानायनानै लानो हाया। दा नोंथाङा बुंलांखाबाय खायसे खायसे लाइफां दङ जायफोरा जों जोंनि देहानि थाखाय मोजां बा देहानि थाखाय बानजायनाय गोनां। नंगौ गोबां जेरै निम बिफां दङ बिदिनो जोङो मानलाग्रा जोङो खिफि बेन्दोंखौबो बुंजायो बेबो मोजां जां नोंथां आरो फारसेथिं जोङो फिसा फिसा ओ मा होनो जोङो ओ मानि मुनि ओ बायदिसिना बेफोरखौ जों बुंनो हायो बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायो।
अ दा बेफोरबायदिनो लाइफाङा ओ जोंनि खामानियाव गोबां बानायनाय गोनां आरो। दा औ दाथ' सानैबो गोबां सम सावरायबाय नङा होमबा नों थां ओ गोज-दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां दे।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां दे।
औ गोजानाय थाबाय।